औ औ नोंथां मा खालामदों
दोङो ओरैनो
ए मोजाङैनो दंबा औ मोजां दङो आंबो एरैनो
दोङो मोजाङानो दे
औ माबा आंना माबा फैगोन अथ्र' थारिगे मुमबाइआव था माबा दङमोन फ्लाइट दङमोन आंना
अ आ
मुमबायाव थांनाय माने आङो खामानि मावनो थांनोसो सानबायमोन ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा खोनादों माने इन्टारनेसनेल जोंना वार सोलिगासिनो मानिबा मानिबा प्रब्लेम जानायनि खारनाव मा खौबा माबा मोननै जा जालांबाय थादों आरो माने
उम उम
थानो टामाने एसे प्रब्लेम जागासिनो नोंथाङा एसे मा मा जागासिनो एसे बुंनो हागौ नामा
बेनो बाहेरायाव थानायनि प्रब्लेमा बेनो जेनेबा दाथ' जोंना इ बे माबाया माानोइखो एलपिजिया जोंनि बे मेन नालाय जोंनि भारताव मानो मा होनो ओ ओंखाम संनाया बे एल पिजिया जोंना बे माबानिफ्रायसो फैयो मा होनो मिडोल इस्टनिफ्रायसो फैयो नालाय
मिडलिस माने आ कटार आरो इराननिफ्रायनो
आ इरक इरान इरान
इरानो बिसोर माथो माबा जुद्द सोलियो जुद्ध जागासिनो मानो वार आमेरिकाजों
अ दा बै जुद्ध' जानायनि थाखायनोथ' माने बै एलपिजिफोरा फैनाया खम जादों दा खम जाबाथ' आइ जायगाफोराव जोंनि भारताव जायगा जायगा गेसफोरानो माने थोब्ले माब्ले दामफोरानो बिसि आरो मानो कार्ड गैयाबा अ टि पि गैयाबा होनो नायानो गेस
औ बिराद प्रब्लेम जागासिनो आरो मानेना
आ बे ए बे बे जाहोननि थाखायनो गुबुनाव थाग्राफोरा दा प्रब्लेम गेस मोन जे
औ
अ टि पि होनायाबा महा गेश मोननो
औ माने अर जाखो जानायनि जाहोना माने खारना जालांखो बिदि
दा जाहोनाथ' गोबां आमेरिकाया साबसिनो बिसोर बुङो मोनसे इराना बुङो मोनसे दा सोरनिखो जोङो गेबें होनना सानना लानो दा ए
अ
बुङो इरानाव माने निउकलियार फेसिलि टि ओ जाबाय इसोरो माने एथम बमा बानायनो हासिगोन दा बिनि थाखाय जोङो इसोखो दबथायनो जोङो होबथादो बिसोरखो इराना बुङो जोंनायाव इगिदि ओ बेबादै निउक्लियार फेसिलिटि गैया जोंखो मानो माने इगोदै वाराव खोलैदो बेफोरसो आरो जेनेबा इसोरबो नियाय नाय गिरो जास्टिस नागिरो दै इफोरनि था खायनो जालांगासिनो वारा बांसि नगासिनो आरो बे उम
नोंथांखौ सोंनो नागिरो आङो होमा इरानखौ निउक्लियार वार लाहोनो होयैनि कारनफोरा मा
जेनेबा ओ मा होनो बे निउकलियार लाहोनो होयिनि जाहोना जाबाय आमेरिकाया जौगानाय हादर नङा होमबा बे जौगानाय हादोरफोरा गाव माने आ जौसिन पावाराव थानो नागिरो बयनिबो सायाव थानो नागिरो थ इराना जुदि निउक्लियार पावार कान्ट्रि जायोबा थो आमेरि कायाबो बिसोरखो माने सिगिनो हानाय नंला। बिसोरखोबो माने जेनेबा निउ क्लियारदो एटाक खालामनायनि मोनसे माबाखो सिगि सग' खालामना दोननो हानाय जागोन आमेरिकाखोबो आ बै जाहोननि थाखायनो जेनेबा आमेरिकाया गिनानै बिसोरखो जेनेबा मानो निउकलियार फेसिल थि बानायनो होआ आरो इसोर निउकलियार माने एटम बै माबाखौ बानायनो होयि होआ बेनो जानो थाखायनो दा खालामा आरो बै वार खालामनायनि जाहोना मेन जाहोना जाबाय बै माबा मानो इज्राइलनिफ्रायसो जादोंदा बे
औ औ आंबो खोनादों खोनानाया इज्राइल निफ्रायसो जादों खिन्थु। इज्रायेल डायरेक्ट एटेक होनो हानाय इदि गोहो गैयामोन आरो।
नबा बिसोरना माने जेनेबा फाइनेन्स सापर्ट होग्रायासो।
फाइनेन्स सापर्ट खालामबाय इउ एप सि सि इयो इउ एस ए होनाया खिन्थु बिसोरो आंनि सान आंनि माबानाय मथ ओमफाय आरो आं निउसाव नुनाय मथे इरान इराननि ना माने गावसोरो माबाखो जा पलिटिसियान माबा सोलिगासिनो। दा बिसनिया माबा ओ मा होनना बुङोमोन। ओइ खिनिया गावसोरनि धोरोमनि माबा मोनसे थायो नङा?
आ
ओ मेन मा होनोमोन इखो? मेन लिडारा माने इसा पलिटिसियाननिफ्राय सोरबा भट होनानै माबा होनानै जौगाहोनानै ज' माबानाय नङा माने गाव हारसिंनो गावसोरनि धोरोमनिफ्रायसो थिखांना दोननायलै माने पाब्लिक निफ्राय भट होनानै बा माबा होनानै गिदिर जाना थानाय नङाना बै सिनि सिस्टेमखौ सोलायनो होननानै साननानै फार्स्टआवनो आमेरिकाया प्रटेस्ट सिस्टेम खालामहोग्रोदों। प्रटेस जाखांनायनि उनाव जितिया इसिनि रिजिमा सोलाय लायदिया आमेरकाया बुंदोंमोन निउस फोराव होननाय मथेबाबो आमेरिकाया जों रिेजिमखौ सोलायनो गारनायसो बिसोरो एथाब होनो होननानै
उम
बिसिनि ओमफ्राय माबाखौ मेन लिडारखौ इ माबा इज्राइल खोदो इसानो लोगो नालाय आमेरिकाया इज्राइलखौसो मावनो होयोबा। गासै खामानिखौनो ओमफ्राय इज्राइलाबो इसोरखौ थारमाने ट्रेट सानो माने। इरानखौ इराना इराना जेब्लासिम गोजौ गाखोलांबाय थागोन जोंनि देनां जोंनि जाय गाया सेफटि थानाय नङा होननानै बिसोरो थारमाने नायनो हाखाया माने सिगांनिफ्रायनो आरो
औ
जेब्लासिम इराना थागोन जोंनि माबाया हाया बा जोंनि ओ कान्ट्रिया स्टेबोल थानाय नङा बि
औ आरो बै आ इराननि सुप्रिम लिडार थ' माबामोन नैबे माने आयथलाग खामिनिमोन ना
फोरनि दारां बेस
अ अ बै माने बिसोरनि एगेनस्टआव जायोमोन नालाय आरो आमेरि खिया आरो मा होनो इज्राइलनि
औ
बे बो मोनसे जाहोन जेनेबा जोंनि एगेेनस्टआव बिसोरनि कान्ट्रिनि सुप्रिम लिडारानो जायोबा जोंनो जेनेबा बे लिडारखौ मानो नांगौ बेबायदि मोनसे जादों आरो बिसोरनि गेजेराव बेनि थाखायनो बेखौबो माने गाव बुथारदों नामा
औ मिसाइलजों बुथारदों होननाय खोनादों आरो थारमाने न' सिङाव माबाया
औ
द्रनजों बुथारदों थारमाने गावसोरनि लिडारखौनाय बेखौल' बुथोराखै बिसोरनि मेन मटिभानो लिडारखौ फोजोबखानायसो टारगेट बिसोरनिया आंनि मथे नाय माय अखल अकल जुदि बिनि माबायाबाथाय आ आबुलाननि'सो बुथारनांगौमोन बाखिनिखौथ' सतजन न दस जनसो मेन टप लिडार खिनि गासैबो बुथार सासेखौबो दोनखायाखै टप टेन लिडारस जेसो आं दङ गासैखौबोथ' खिन्थु आंहा तल्ला खाननैनि फिसाजो्ला सासे दङ होनदोंमोन मा ना मोन बगरफादलाय बे दाबो थैयाखै होनना बुङो बे खारखोमादोंो होनना बुंनाय खोनादों आरो दाबो दङ बेनो दा सालायगासिनो होनना बुंनाय खोनादों आरो
औ औ
खिन्थु बिसोरो आमेरिकाया जि साननानै मेन रिजमखौ सोलायदों होननानै जे बे मेन रिसार्जार्सफोरा साना बुंनाय मथेबा आरो मेन रिसार्च खालामनानै बुंनाय मथेबा आमेरिकानि मेइन मथेबा इ- इरानाव थानाय माबाया थावासो तेलासो माबा क्रुद अइल होनना बुङो ना
उम
मेन मतेभा बिसो थारमाने आमेरिकाया जेनेखवा ओ माबाखौ आरो मोनसे दाख्लैल'सो माबाबाय नङा बिनि कान्ट्रिनि माबाखौ ओ मा होनना बुंगोन दा पि एम जोंनि जेनेबा बेबादि पि एम थिंखांना लाबोआखैओमबा
बै माबानिखो होनदों नोङो भेनि खो होनदो अ ए माबा मा होनो माबा फिनि जुवेलथ' वारडनि बिथोरावनो बांसिन थाव
ट होमबा बैखौनो नाय माय बेयोथ' खुनु बेनिजुवेला बिदिना आमेरिकानि ट्रेद दङ बारा ट्रेद गैयानोखा इमान फिसा कान्ट्रि बेखौबो एटेक खालामनानै जाहोना मा थावनि कारनि गावनि थावखौनो बुंखाबायना बियो एसिनि थावखौ जों दिउ दा इरानावबो बेबायदिनो इरानावबो गोबांथाव दङ दिहुनग'हाया इराना फानग' हाया नङाबा इसोरो इराना खम डेभलप जागौमोन सब निसाय इराननि थावा सब निसाय मोजांसिन होन नै माबायाव थानाय माथे ना ओ दुबाइनिया मोजां ना आरबनिया मोजां सबनिसाय मोजां इराननियानो खम खरसावनो जायोनो माने रिफाइन खालामनायावबो खम खरसआवनो जायोनो आरो थावआबो बांसिन दङ।
ओइ मा होनो फिनिजुवेलानाबो बे इसिनाथ' माबा मा होनो प्रेसिडेन्टथ' थेसांना लांजादों न' प्रेसिडेन्टआ इसोरना माबामोन जां लै निक'लास मदुरास ना मायबामोनलै निक'लास ओम मधुर' अ मधुर' इ खो लाना थांदों न हरसेयावनो
हरसेयावनो लानां थांदोंबा मालाय नायलाय नायलाय बेसां
प्लेनिं दंखायो मोन जां आगो आगोलनिफ्रायनो
थागोद दोङो नालाय गावनि माबाखौ सेनाखौ बुहुत गिदिर खालामबायना ओं आरो बेनोसुइला बेनोजुइला बारा गोदेर कन्थ्रि नङाना स्टेप फिस फिसा कान्ट्रि
दा नै माबायाबोलै आरोना
माबे
मा होनो आ बै रासिया आरो इउक्रेन वारबोथ' जोबाखै ना दा
जोबाखैथ'
द बेबो रास रासिया जुदि फिसा कान्ट्रि जानायबाथ' बेखौबोथ' ओ आमेरिकाया गाग्लोबगौमोन ना। दा बिसोर गिदिर खायसो हाया खै निउकलियार पावार थानाय सो हायाखै
निउक्लियार पावार थानाय खायसो हायाखै उम
बेफोरो आरोनो बेफोरनो आरो जाहोनफोरा आमेरिका आ जेनेबा गावखौनो सायाव सुब माने सुब सुपार पावार हिसाबै थानो लुगैबाय थायो बियो अल अवाद आवनो दमिनेट खालामनो नागिरो
उम खिनथु बियो आं साननाय मथे सुपार पावारखो गावसोरनि थारमाने बेलेगफोरनि संसा दानखौ दिहुननो गारननाय लस साननानै इदि खालामो माने गावनि फायदानि खारनै ल'सो दा इराननिखौबो ओ थाव थावखौ बिसोर जुदि गावसोरनि कम्पानिनि थाखाय दिहुनना होबथाय' बेसेबां लाब जागोन बिसोरो मालायनि हायाव थांनानै जे गाव दिहुननानै गाव फैसाखौ लांबा जेरैबायदि इ इराग इज माबाफोरा इंराजफोरा जेनेब जोंनि हादरनि खम माल लुथिना लांनाय बायदि रावबो साना जे रावबो साना जे गावनि हादोरनि संसधनखौ थ' बेलेग हादोरा लाङो
उम
बिदिनो जायो आरो वारफोरा
उम बेफोर
नोंनिबा बिदिनोथ' दो दा जोबोद प्रब्लेम जागासिनो आरो दा आङो
होमबा नोंना दा थांनाया मा केन्सेल
थांनाया केन्सेल जाथ'याखै जानायालाय टिकेटालाय दानना दंखायो थेवबो
नंग
औ
साननानै नायदो एसे
अत्र तारिख फोरा लासे दानना दोनदों र
उम
जुलायनि
उम
थांसै बेरायनोसै एसे बेरायनाबो नायनांगौ नालाय मुम्बाइफोराव थांना फैनोसै बोसोरसेसो थानानै
औ
न' फोराव फैनोसै
उम
इदि सानदों आरो खस्थ बुहुद थांनोसै गेस नङाबाबो इलेकट्रिकफोरखौ बाहायनोसै सानदों आरो
थिगानो थिगानो
इ इलेक्ट्रिक इन्डाक्सनफोर दङ नङा खोनादों नोंथां औ बेफोरखौनो बाहायनो सानदोंमोन आरो थांनानै
थिगानो
उम दे बिदिब्ला नोंथां लाखिनोसै दे माब्लाबा रायलायलायगोन न' दे